हेल' हेल' नोंथांजो आंनि रावखौ खोनादों ना?
औदे
आं फ्रि दं दे दायो
अ होन
हागोन दे
हायो हायो
खोनादोंना
हेल' अ खोनादों दे बुंनो हागोन अ अनला
बिदिब्ला दायो जोङो माखौ सावरायगोन?
औ दे सावरायदो नों सोंदो आंनाव
जानाय लोंननायनि सायाव
हेल' अ दे बिदिब्ला बिनि सायाव सावरायनोसै
औ
ओरैनो ओंख्रि जायो नङा होमबा ओमफाय बेबायदिनो नोंथांनि एसे आरो अनदला ओंख्रि सबाय ओंख्रिफोरखौ मारै संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
बिदिब्ला ससे फोरमायनो हागोन नोंथां
ओम ओम अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनाय जासिगोन नोंथांनो
औ औ
जेनेबा अनला सं नो थाखा आरोना गिबियाव ओम माइरंखौ गिबियाव सोमनानै लानांगोन बेनि उनावहाय सोमना लाखांनायनि उनाव बेखौ देनानै बेखौ देना लानानै बेनि उनाव जेनेबा
बेखौ दै गुदुङाव गिबियाव दै गुदुं फुदुंना लानाय जायो दै गुदुङाव बेखौ बे जेनेबा माइरं गुन्दै देना लानायखौ दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला होनाय जायो आरो बेखौ होनानै बिदिनो बे गोदोआ जासे जेनेबा बेखौ एरबाय थानांगौ बेखौ एरबाय थायाबा माने गोदोनो नागिरो आरो ना ओ बिनि ओमफ्राय बेयाव जेनेबा बेदरफोर होनो गोसोबा आरोना अनला ओंख्रियाव बेदरखै एफ्रामानि जानांगोन बिदिनो दाउ बेदरफोरबा आरोना जिखुनु बेदर दाउ बेदरफोरखौहाय एफ्रामना लानानै जेनेबा बे ओंख्रिआव होनो हागोन आरो ना एउ फ्रामना मोजां लानानै अनला ओंख्रियाव आराम बेदरखौ एउ फ्रामनानै बे अनला ओंख्रियाव होसननाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ गोदौ होनाय जायो गोबावआनो गोदौ होनाय जायो आदा घन्टासो आदा घन्टानि बादायानो गोदौ होनाय जायो उनाव बियो
बेवहाय बानलु बानलु देना होनाय जायो मस्ला हाइजें
हालदै होनाय जायो
ओं
बेनि उनावहाय बेखौ होखांनायनि उनाव संख्रिबो होनाय जायो आरो बेनि उनाव बे रान रानबाथाय बेखौ खांनाय जायो आरो
उम उम
बेनि उनाव बेखौ जोङो जानो हासिगोन
औ-औ
बेनोसै अनला ओंख्रिनिया फोरमायनाया
अ नोंथांजोनि मा जोबोद आरोना
अ नेटआ एसे स्ल' जादों खोमा
अ एसे गोसा गोसा रायलायनो हागोन नोंथाङा
औ-औ हायो हायो
औ बिदिब्ला आरो नोंथांनि खुगानिफ्राय आङो सबाय ओंख्रिनि बागै एसे मिथिनो लुबैदों आरो माने मारै सङो
अ-अ दे सबाय ओंख्रिनि बागै नोंथांनो खोन्थाना होनाय जासिगोन नोंथाङा मोजाङै मोजां खोनासंलांदो
औ-औ खोनासंगोन दे
गिबियाव जेनेबा सबाय-सबायखौ आरोना गिबियाव जेनेबा साराय गुदुङाव जेनेबा सारायखौ जाननानै उनाव जेनेबा सबायखौ एसे एवदबना लानाय जायो उनावहाय बेखौ हुख्लेमना लानाय जायो सबाय गथाखौ एउ एवखांनायनि उनाव एवसिननायनि उनाव बेनि उनाव आरो बेखौ कुकाराव रुनाय जायो सबायखौ
औ
बेनि उनाव रुखांनायनि उनाव आरोबाव बेखौ खनसेबाव आरोबाव बेखौ थाव सेरनाय जायो आरो लोगोसे से खारैबो होनाय जायो आरो बेयावबो जेनेबा जिखुनु ना नङाबा बेदर होनो गोसोब्ला बेयावबो होनो हायो जाहैबाय आरो ना एबा खौ एवफ्रामना लानानै मोजाङै मोजां बेवहाय सबाय ओंख्रि होनो हायो आरोना बेनोसै बेनि ओंख्रिआबो
उम उम ओरैनो आरो नोंथांनि खुगानिबो आङो मोनसे माने ओ बर'नि ओंख्रि आरोना बेबो नारजि ओंख्रि
औ
बेखौ माने नारजिजों अमा बेदरजों मारै सङो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो आं
ना नारजिजों अमाना हेल' नारजि अमानि बाग गै नोंथाङा एसे खोनासंनो लुुबैदों नङासो औ-औ बिदिनो बा नारजिजों अमानि अमाजों संनायखौ नोंथाङनो खोन्थानाय जासिगोन एबा फोरमायनाय जा जासिगोन नोंथाङा खोनासंलांदो औ जेनो बा गिबियाव आरोना बे नारजि गोरानखौ नारजि गोजान नार्जि गोरानखौ जेनेबा सोमहाबना ला गोर नांगौ सोमहाबना लाखां सोमहाबना लाखांनायनि उनाव बेखौ आराम सुखांनानै लानाय जायो खेरखाफोराव एबा निसिखाफोराव सुखांना लानाय जायो बेनि उनाव बेनि उनाव नारजिखौ आरोबाव रुगारना लानायबो जायो गोखा खारनायनि थाखाय आरोना रुना रुगारनानै लानाय जायो बेनि उनाव आरोबाव रुगारना लाखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव कुकाराव रुनाय जायो रुनाय बेजों लोगोसे बेयाव खारै होफानानै रुनाय जायो आरोना खारै होफाना रुनाय जायो कुकाराव रुनाय जायो खारैजों लोगोसे आरो बेनि उनाव बे अमा बेदरखौ आराम नो बेलेग साराय एक्स्रेायाव एव एवफ्रामनानै लानाय जायो आरामनो एवफ्रामना लानायनि उनाव बे कुकार आरो गोदौबाय थानायाव आरोना नारजि गोदौबाय थानायाव बे अमा बेदरखौ होलानानै होनाय जायो आरो होनाय जायो आरो नार्जिजों लोगोसे बेनि उनाव नारजिजों लोगोसे होफानायनि उनाव बेखौ आधा घन्टानि बारासो गोदौ होनाय जायो
ओं ओं
गोदौहोनायनि उनाव बेयाव सामब्राम गुफुर हाल हालदैथ' होआ बेयाव सामब्राम गुफुर सामब्राम गु फुुर बानलु संख्रि आराम नांजासे बेखौ होनाय जायो बे ओंख्रियाव बेनि उनाव आधा घन्टासोनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव बे खौ खांनाय जायो आरोना
औ
बेनो नारजिजों अमा संनायनि नोङो फंनैसो फोरमायनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ औ ओरैनो बर'फ्राथ' नाफाम जायो नङा होमबा नाफामाथ' बर'फोरनि फेभ्रेट नालाय ओरैनो नाफामखौहाय मा बायदि बानायनानै जानाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
अ माने गिबियै देनायफोरखौबो नांजोब गोन आरोना नोंथां ना फार्स्टनिफ्राय फारसेनिफ्राय अ गिबियावनो जेनेबा बाजार दा थ' ना मोनला नालाय जेनेबा बाजार बाजारफोरनिफ्रायनो जेनेबा ना गोरानखौ बायनानै लाबोबाय नाफाम दिनो थाखाय ना गोरानखौ बायनानै लाबोनानै बेखौ जेनेबा बेजों लोगोसे थास' थास' दुदालि आरो लोगोसे नोंनिसो गोसो थास' दु दालि होयो ना खुमब्रा होयो। बेफोरखौबो होफा जायो आरोना लोगोसे नाफाम देनायाव बे नाजों लोगोसे देफानानै। फ्राय जोंनि साइदखिजाय जेनेबा थास'खौनो होनाय नुदों आङो। थास'खौ माने बे ना गोरानजों देफानानै होनाय जायो।
औ औ
सुफानानै बेजों लोगोसे मिक्स देनाय जाखायो आरो ना आरामनो गे गेब्लेेजासे थास'खौबो गेब्लेहोजोबनांगोन आरो ना गोरानखौ खौबो गेब्लेहोजोबनांगोन आरोना।
बेनि उनाव बेखौ गेब्लेजासे देखांनायनि उनाव दिेखांनायनि उनाव बेखौ भयाम नङाबा औवानि हासुङाव सोनाय जायो आरोना। बयाम माने बार हाबनो हायि बायदियाव सोनांगोन आरो नङाबा औवानि हासुङाव सोनानै बेखौ लेरथेनानै दोननाय जायो आरोना। बेनो बर'नि नाफाम बानायनाय आदबा
ओरैनो बेसे गोबसे थानानै जानाय बायदि जायो नाफामखौ माने
अ अ बेखौ माने मास मोनसेनि उनावनो बेखौ जानाय जायो आरोना। नाफामखौ जानो हायो बेनि आरो मास मोननै मोनथामनि उनाव जाबा माने माफामा गोथावसिन जायो आरोना।
औ
बेनोसै
ओरैनो बर'फोरा मा मा ओंखो जायो एसे फारि फारि फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां? था
बर'फोराथ' जायो बिदिनो अ ओंख्रिखौल' आरोना माने फारि फारि नोंथांनो खोन्थालांनांगोन बर'नि मेन ओंख्रि याथ' जाहैबाय अनलाजों दाउ।
ओं
सबायजों साम' नार्जिजों अमा। मैथाजों ना एम्फौजों मैथा खांख्राइ बाथोन। गांजेमा बाथोन सिंखाउरि बाथोन।
अ
आरो बिदिनो अमा बेदराथ' बर'नि मेनखा
ओम ओम।
बेनोसै आरो।
दे होमब्ला नोंथांजो आं दायो एसे बिजि जाथ'सिगोन आरोना। दोनथ'नोसै माने-?
अ अ दे नोंथांनिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय अ दे औ औ।